औ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
ओ आंङो नों थांनिसिम बे बर' समाजनि जिखौ लानानै सुबुं फो थायनायनि सायाव नोंथांखौ ओ दसे सम बुंनानै होनो थाखाय आं
अ उम बर'फोरनि गेजेराव' थ' गोबां इदि जि ओ जिखौ लानानै सुबुं फोथायनाय दङ नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफाय बर' हारिनि समाजाव बर' हिन्जावफोरनि दानाय लुनायखौ लानानैबो गोबां सुबुं फोथायनाय एबा ओ सुबुं फोथायनायनि बागै लानानै बाथ्रा सोलिबाय थायो नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बर'फोरनि ओ बिसि फिसायनि गेजेरावबो गोथौ फोथायनाय अनलायनाय मोजां मोननाय राहाया गोजोरै थायोै नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जुलियारि जिउ खुंनाय समावबो बिसि फिसाया थैना उजि जियोब्ला मोनलायथों होनना गोबां ह फोटाइलानानै बिदि बायदि सुबुं फोथायनायबो दङ नंग्रा नोंथां औ। मिजिंथिनाय गोसोखौ जेनेबा फोरमायनो थाखाय गाव गावनो ओ गाव बाहायनो दानाय जिनि लोगोआव गावनि फिथाइनि थाखायल' दाफायो बेफोरबायदिबो गोबां सुबुं फोथाय दङ नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। बर' हारिया गोबां बाथ्रायावनो समाज एबा रायजोनि सिगाङाव फोरमान खालामना दिन्थिनो ओ हायि आख' फाख' फोरमायथिनो हायि सैथोथि बाथ्रा खौ ओ जि जोमजों रुजुनानै गोसोनि साननायखौ फोरमायो नंगौना नोंथां
औ नं अ नोंथां नंगौ नंगौ।
जेनेबा ओ गोदोनि समावथ' ओ खुन्दुं सुजाबनो रोङाब्ला एबा जि दानो रोङाबा आव लुरि होननानै बुंनायमोन नंगौ ना नोंथां औ बयजोंबो बासि जायो मु गै जायो हिनि खा सानजायोमोन नंगौना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ बे गारो खामानाय हिनजावा जाय हौवाया जेनेबा ओ बै हौवाखौ खाफाल दाखुरा एबा खाफाल मोन दा होननाय जायोमोन आरो जि दानो गोरों हिन्जावखौ मोनोब्ला ओ जायो हौवाया मोनगोन बेखौ बेबायदिमोनो आरो। बेनिफ्राय हाब हाबायाव जुदि बैराथिफोरा रोखोमसेनि दखन रो खोमसे दख'ना थावसि गानाब्ला ओ हिनजाव गो आरो हौवा गोदाननि गेजेराव अनलाइन नाय गैया अलायनाया थानाय नङा होननानै सुबुं फोथायनाय द नंगौना नोंथां खोनाबाय नोंथां जुदि हिजाव गोदान आरो हौवा गोदाना ओ गोरोबलायनो संसार जायो ओ ओ गोरोबलाइना संस संसार जानो लुगैयोब्ला बैराथिफोरनो दख खना थावसिखौ ओ जरायै गानहोब्लासो सो ओ सुबुं फोथा ओ गानहोयोब्लासो अनलायनाया बाङो होननानै फोथायनाय दं ।आरो बर फोरनि गेजेराव नंगौना नोंथां? आरो जेरबायाव दख खना गानसलिंनाय समाव जेब्ला सि सिख्लाफ्रा ओ फारौ मेगन दखना गानोब ब्ला दानाय लुनायाव बारग सार जायो होनना बर'फो नि गेजेराव फोथायनाय दङमोन आरो नंगौना नों
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ जुदि आरो हरसेनि गेजेरावनो दानानै दिहुननाय जेनेबा आर'नाइ मोदोमाव था थायोब्ला मोनबो खहा जाया। होननानै जेनेबा फोथायनाय दंमोन आरो जेब्ला बै समाव बर' जेब्ला दावहा नांनो थांगोन अब्ला फिसाइफ्रा दावहा नांनो थाङोब्ला जायफोरनो ओ आर'नय फलि गाव दानानै ह हरनाया थायोब्ला जेबो खै फोद आफोद ओ जाया होनना सुबुं फोथायनाय दङ आरो नंगौना नोंथां औ आरो थैनाय समाव हिनजाव मानसि खौ ओ सादारन दखना गानहोआ गानहोनाय जाया आरोना गोथैसालियाव गारहैनो लांनाय जायो बे खौ गोथैसालियाव ओ दखना गानहोहरबाबो माबा मोनसे बिनि मिजिंफोरा आ मिजिं साननायफोरा जाफु खुङो होनना फोथायो आरो नंगौना नोंथां। उम हेलौ, औ गोथैनो इन्दि जि हरफानाय नेम थ गैया बर' फोरनि गेजेराव नंगौना नोंथां आरो जि ओ सोंनाय समाव खुन्दुं गायोब्ला खुन्दुङा जस' गारो होननानै फोथायो। फोथायो नंगौना नों थां। औ ओमफ्राय आरो साल खुन्थायाव हमा थायायोब्लालायनो फुथुला गावसियो ना फोथायो नंगौना नों थां सुबुंफोरनि गेजेराव बेयो मोनसे सुबुं फोथायनाय आरो नंगौना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
खौ लानानै गोबां सुबुं फोथायनाय दङ आरो नंगौना नोंथां बर'फोरनि गेजेराव ओव बेफोर फोथायनाय फोरखौ बुंनानैथ जों फोजोबजोबनो हाया ओ जेनेबा बेखौ गोबांआनो मिथियोबो आरो। गोबांआनो मिथियाबो नंगौना नोंथां? आरो मिथिनाया औ औ गोबाङानो आन्दायनायबो था थायो नंगौना नोंथां औ औ नोंथाङा आरो आंनिसाय आरो बांसिन सुबुं फोथायनाय माबाफोर मिथियोब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन नाम मा नोंथांनि मोनदांथिनिफ्राय?
औ औ हागोन नोंथां औ ओ जि जिखौ लानानै सुबुं फोथायनायनि सायाव नोंथाङा जा बुंदों बे गासिबो नंगौ ओ नोंथाङा जा जा बुंलांदों बेफोरनो जोंनि बर' समाजाव सुबुं फोथायनाया बेफोरनो गासैबो नोंथाङा जेखिनि बुंलांदों आंनि मोनदांनायावबो बेफोरनो आरो। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ
उम
मा होनो मा होनो बोसोरसे आबाद जायैखौ
औ
दा गाब हिनजाव हाबा रोङिखौ गाब बेफ फोरबायदि मोनसे जोंनियावहाय बेफोरबायदि मोनसे गुसुं सोदोबजों फोरमायनायबो दङ। बेखौ माने फोथायदों जे बोसोरसे आबाद जायैखौ दागाब माने बोसोरसेयाव आबादा जायाब्ला नेक्स्ट बोसोर बा गुबुन बोसोराव जोङो बे आबादखौ बेबायदि बारा बे बोसोरसे आबाद जायैखौ दागाब होननायजों फोरमायनाय जादों नंगौना नोंथां?
औ औ औ नंगौ नोंथां नगौ।
जाव हाबा रोङिखौ गाब मोनदों जाय माने बोसोरसे आबाद जायैयाथ' बोसोरसेनि उनाव बे जाफिनखागोन आरो हिनजावा जुदि हिनजावा हाबा रोङाब्ला जेबो खामानि उदाय रोङाब्ला बियो आरो बेखौ गोदानै फोरोंफिनो हानाया गोब्राब बेखौ जोंनि बर समाजाव फोथायनाय जायो नं नंगौना नोंथां औ-औ-औ बे बोसोन एबा बाथ्राया बर' हिनजाव फोरखौ हाबा-हुखाफोराव रोंगौथि गोनां जानो थिनदों नंगौना नोंथां? ओ माने अब्लासो सुबुंजों समाजजों बासिजानाय नङा होननानै बेयो बे बाथ्रानि गेजेर रांजों बुंदों आरो नंगौना? उम उम अब्लासो माने समाजजों अनसाय जागोन आरो आखाइनि हाबा हुखायाव रोंगौसार जानाया हाबा एबा जुलि जानायनिल' बाथ्रा नङा बियो न'खर आरो समाज दैदेननायनिबो जोबोद गोनां
औ नंगौ-नंगौ-नंगौ नोंथां
औ बि सेंग्रानि बिमाया हिनजाव गोदान एबा बिहामजो नायनो थाङो ब्ला आगर बुबै द दख'ना गाननानै थांनाय नेम दङ नं गौना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ बर'फोरा आगर गुबै दख'नाखौ गोथार आरो हामजाथाव होनना फोथायो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ
औ रोखोमसे माने हाबाया बैराथिफोरा रोखोमसे आगरनि दख'ना गानो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ
अब्लासो हिनजाव गोदान हौवा गोदान गोरोबलायनाय संसार जायोनो बेखौ जोंनि बर समाज आव फोथायो
औ
जेरबायाव दखना गानस्लिंनाय समाव सिख्लाफोरा फारौ मेगन दखना गानोब्ला दानाय लुनायाव बारगसार जायो होननानै बरफोरनि गेजेराव फोथायनाय दं नोंथाङा बुंनाय बायदि बे सैथो
औ औ नंगौ नोंथां
गेजेरावनो दानानै दिहुननाय आरनाइ मोदोमाव थायोब्ला मोनबो खहा जाया होन होननानै हाबा मावनाया जाफुङो होननानै बर समाजाव फोथायनाय दङ नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
बिब्दिनो औ साधारन दग दखना गानहोना गोथैसालियाव गारहैनो लांनाय जायो बेफोरबायदि खोथा खोथाया नंगौना नोंथां ओम नाथाय हौवाफोरखौ जाय थाया जि गानहोनानै लांनाय जायोनो नोंथां
औ औ नंगौ
गोथैनो इन्दि जि हरफानाय नेम गैयानो नोंथां जि सोंनाय समाव खुन्दुं गायोब्ला खुन्दुङआ जसो गा
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
थुल गावसि होननानै आरोना औ बिदिनो जिखौ लानानै गोबां सुबुं फोथायनाय दङ होनना बरफोरनि गेजेराव दङ उम नोंथाङा बुंनाय बायद बिदिनो बियो ओ जिखौ ओ जिखौ लानानै सुबुं फोथायनाया जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयो बेयो मोनसे जोंनि बर' समाजनि दोन दोरोंङारि फोथायनाय नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ
गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे फथायनाया आरो दंबोयो आरो आथखालावबो जोङो फोथायनायाव नुबोगासिनो दङ नंगौना नोंथां? ओं
ओ नंगौ नंगौ नंगौ
बर' हारिनि सना औ आरो जिखौ लानानै सुबुं फोथायनायाव बर' हिनजावफोरा जि जानो रोङा बुंलांनाय बेबायदिनो जाय जाय हौवाया जि दानो रोङै हिनजाव मोनलांगोन बेहाय इयुनाव माने माबाफोर दं होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दङ नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
बेफोरबायदिनो जों बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोबां
औ सुबुं फोथायनाय औ
बर' हारिया गोगो समाज एबा औ बर' हारिया गोबां राङाव फोरमान खालामना दिन्थिनो हायो। आख' फाख एबा फोथायफिननो हायि सैथो दिन जाग्रोनानै गोसोनि साननाय
औ औ नंगौ नोथां नंगौ औ औ नंगौ नंगौ।
सिरिजेया सिबायाव गोसोनि खोथा गोरबोआव बेफोरबायदि गुसुं बाथ थ्राजोंनो औ माखासे फोथायनाय माखासे औ गोबां ओंथि गोनां सोदोबखौ बेयावहाय फोरमायनानै होलांनाय जादों। नंगौ ना नोंथां? औ-औ-औ बेफोरबाय बिदिनो औ। बिब्दिब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो
औ-औ-औ-औ दे बिदिब्ला थेंकिउ नोंथां औ दे औ।